नोंथां।
खालामदों नामा दा?
ओ नोंथां आंहा थ'मान फ्रियाव दंथयो।
अ आङो नोंथांजों मोनसे आयदानि सायाव सावरायलायनो होननानैसो फन हरनाय जादोंमोन नोंथां। नोंथाङा फ्रि दंब्ला।
औ बुंनायसाय नोंथां मा आयदा?
औ ओ आयदाया बेनो नोंथां ओ प्लास्टिकखौ बाहायनाय आरो बिनि गोहोमफोर।
अ बेथ' थारैनो जोबोद मो
नाय आरो बिनि गोहोमफोर आरो।
औ थारैनो नोंथां बे जोबोद मोजां आयदा बेखौ आं सानो सावरायनां गौ आरो नोंथां थारैनो।
औ नोंथां बिदिब्ला आंनो जागायना होनोसै नोंथां।
औ नोंथाङानो एसे जागायनानै होग्रोदो दे नोंथां औ। थां।
जों बयबो मिथिखागौ नङा होमबा नोंथां प्लास्टिकआ मा बुस्थु बेलाय। औ प्लास्टिकआथ' मोनसे आथा आरो बिफांनिफ्राय मोननाय आथा। जाय आथाजों जों गोबां रोखोमनि दा थाय होनो हायो महर होनो हायो आरो बेखौ गुबुन गुबुन बिल्डिं बानायनानै जोङो गोबां रोखोमनि आइथेमफोर बानायनो हायो। बे मोनसे बेसाद जाय माने सेवनोबो रोङा। जामनोबो रोङा बेबायदि मोनसे बुस्थु आरो। जायखौ जोङो लावहोनोबो हायो आरो बेखौ गोराबो खालामनो हायो नङा होमबा नोंथां औ दा जोङो बे प्लास्टिकखौ राबार होननाय मोनसे बिफांनिफ्राय जोङो आथा हिसाबै बख'नानै लायो नङा होमबा नों थां? दा बे राबार थ्रिक ना मा होनो बे बिफांनिफ्राय जोङो बख'नानै लायो।
औ।
बे राबार बिफांनिफ्राय जोङो बेखौ बख'नानै लानानै बिदिनो माखासे प्रसेसनि गेजेरजों - बिदिनो सोदांनानै लानानै फेक्टरिफ्राव हरनाय जायो आरो। आरो बे फेक्ट'रिफ्रानो बेखौ बायदिसिना बायदिसिना सिना महर होयो बायदिसिना रोखोमनि बानायो। लावहोग्रा बबेबा बबेबा बेसादखौ लावनो हानाय बुस्थु खालामो बबेबा बेसादखौ बिदिनो गोरा जानाय बबेबा बेसादखौ बिदिनो जों बाहायग्रा पलिटिन प्लास्टिक औ औ टायार फोर बिदिनो अनेक रोखोमनि सियारफोर आ आथिखालावथ' टेबोलफोरबो मोनो जों अनेक रोखोमनि मुवा बेसाद बानायो आरो बे प्लास्टिक राबारजोंनो दा राबारा जोंनि जिउआव माबायदि गोहोम खोख्लैखो? बिदि होनना बुङोब्ला जों बुंनो हायो राबार गैयाब्लाथ' जोङो ओ जिउखौ नाहरोब्ला एसेब्लाबो गोब्राब मोनो आरोना राबारदा जुदि रबार होननाय बुस्थुआनो गैयामोनब्ला जोंनि जिउआ माबायदि खस्थ' जागौमोन। जों बेखौ दा साननो हायो आरो। जों मोनथिगौ जों फुंनिफ्राय सोरांजेननानै जेसेबां मुवा बेसाद दाङो बाहायो बेफोर गासिबो बे राबारजोंनोबा प्लास्टिक प्लासटिक जोंनो बानाय जानाय बा प्लास्टिकजोंनो लोब्बा थानाय मुवाजों जेरै जोङो फुङावहाय सिखारग्रो मोना बेबायदिनो ओ साहा लोङो एखमबा साहाया बे साहा लोंग्रा एखमबा जों बाहायनाय कापफ्राबो बे प्लास्टिकजों बानायनायानो जायो आरो। औ दा बेजोंनो जाहैबाय आरोबाव बे साहाखौ होफैग्रा जे प्लेट बेबो प्लास्टिकनि आरोबाव औ ट्रेफ्रोबो प्लास्टिक बेबायदिनो जोङो साहा दुंनाय समाव केतलि केेटलिनि आखाइ हमग्रायाबो प्लास्टिक होनाय थायो। बेबायदिनो प्लास्टिकआ रोखोमनि आरोबाव जों जों जेराव जिरायनानै लेखा फरायो जों साहा लोङो ओंखाम जायो आलासि फैबा होयो बेफोरबो प्लास्टिकजोंनो बानायनाय। आरो जों बेरायनो थाङो गारि मथर बिनि साखा टायार आरोबाव बिनिनो माखासे बाहागोफ्रा प्लास्टिकजोंनो दाजानाय। थार माने बुंनो थांब्ला बुहुमाव जेसेबां नुगासिनो दं जों बाहायनाय दासान्दियाव बेफोर मुवाफ्रानो प्लास्टिक। आरो जों जाय रायज्लायो मबाइलजों बे मबाइलनि कभाराबो प्लास्टिकजोंनो बानायनाय नङा होमबा नोंथां। टिबि बिफोर बिदिनो औ बेबायदिनो जोंङो प्लास्टिकखौ गोबां रोखोमै बाहायलागासिनो दंथारो आरो।
नंगौ नोंथां थारैनो।
प्लास्टिकखौथ' जों बाहायनाया बाहायबाय दे नांगौबो जों बेखौ नागारनो हाया। आरो जोंङो दंबावो नैबे सामफ्रामबो जों मुवा बेसाद बायहैयो दखानाव। जोंङो जे बुस्थु लाबोयो बेखौ बे पलिटिन प्लास्टिकनि पेकेटआवनोसो लानानानै फैयो जोंङो। हयथ' जोंङो सामब्रामखौनो लायबाय दे आलुखौनो लायबाय दे बा दखानाव बेदर, ना लायबाय जों दिखि बिसारानो जाया मानो जों रावबो बे पलिटिन प्लास्टिकआव नङाबानो लाबोनो नागिरा मुवा बेसादखौ। दा जों बेफोरखौ लाबोयो बाहायफैयो। जों बेदरखौ जाफांनानै बा माबा मोनसे बुस्थु लाबोनायखौ जों जाबाय बाहायबाय नाथाय जों लाबोनो जे पलिटिन प्लास्टि थिग बेखौ जों जेराव जेराव गारलाबायनानै दोनफ्लांङो आरो दा बेफोर जाहोनाव मा जाखो जों जेराव मेराव गारनानै दोनो नाथाय प्लास्टिकआथ' नों सानसे साननैजों सेवग्रा बुस्थु दङा आरो बे सेवनो रोङा जानला मानला। दा बेफोरनि जाहोनावनो जोंनि जिबनाव गोबां जेंनाफोर सोमजिनो हमबाय आरो। बेफोरो हायाव थालांनानै हायाव थानाय ओ हानि जे माखासे गोहो थायो हाया बे बिफां लाइफांखौ ओ फोथांनो हानाय बेखौ रैखा खालामनानै दोननो हानाय नाथाय प्लास्टिकआ बेयावहाय थानो खाय बिफांफोराबाव रज'नो गोब्राब जानोसै मानोना बिसोरो रोदा सुनो हाला बेबायदिनो हासारखौ थिग मटन ओ बोनो हाला आरो अखा हायोब्ला हा सिङाव दैया मोजाङै बोहैलांनो हाला बेफोरबायदि जाहोना प्लास्टिक बाहायनायनि थाखाय जाबाय आरो बेरा फारसेथिं
औ नं
आरो एखमब्ला जों मा खालामो प्लास्टिकफोरखौ लाबोनानै सावफैयो बे सावनायनिफ्राय ग अनाय जे उखुन्दै जे कार्बन बे कार्बना माने सोदांनो हाफिननाय मोनसे कार्बन बेखौ बिफां लाइफांफ्रा सोबनानै लायोब्लाबो बियो बाराव एसे एनैब्लाबो गलायनानै थाबाय थायो जायफोर जोंनि समफ्ल'नि बेमारखौ गोबां बिबाङाव देन्जार खालामनानै दङ थारमाने गिख्रंथाव आरो बारायगासिनो दं। बिनि थाखायनो मेगननि केन्सार लान्सनि केन्सार बेबायदि गोबां रोखोमनि केन्सार फाबो जानो हमबाय आरोखि प्लास्टिक निदि होनो। दा आंङो प्लास्टिकनि बुंनायाव बुंबाय नोंथां बे फंनैसोखौनो। ओ प्लास्टिकनि बाहायनाय आरो बिनि गोहोमफोरनि सायाव। नोंथांखौबो आंङो फंनैसो बिबुंथि लाखिनो थाखाय खावलायनाय जाबाय आरो नोंथाङा।
थां आनो माखासे बाथ्राखौ होनलां खाबाय प्लासटिक बाहायनाय आरो बिनि गोहोमफोर नङाहोमबा नोंथां। बेनि सायाव नोंथाङा बुंलांखाबाय नोंगौ। थारैनो नोंथां प्लास्टिक जोंनि लाइफआव जोबोद जोबोद इमपरेन्ट होनना बुंनाय नङा नोंथां। दा जोंङो जेनेबा अखानि बोथोराव नङा होमबा जों अखानि बोथोराव नायदो नोंथां जेब्ला जुन जुलाइ आगष्ट सेप्तेम्बर जे बेफोराव अख हायो नङा होमा नोंथां बे समाव जेनेबा जों बिदि बाहेरायाव अंखारो नङा होमबा नोंथां जों रेेनकट गाननाय मा गाननाय बे बेफोर गासैबो प्लास्टिक गोजान थां जेबा ओ मबाइल फोरखौ जेनेबा रइेनकटनिफ्राय बासायनो माबा अखानिफ्राय ब बासिनो थाखाय नङा होना नोंथां मबाइलफ्रा जाहे दै हाबा बेफोरफोरखौबो जोंङो जेरै बाहायनाय बेफोरफोरखौ सोमबो गासिबो प्लास्टिक गोजान नङा होमबा। दा जोंङो प्लास्टिकखौ माने जोंनि था थानायाव गोबां नांगौ बा इम्परटेन्टथार बा जों प्लास्टिक गैयाबानो जाया। बेफोरबायदिखौ नुहुरो नोंथां। दा नोंगौ नोंथां थारैनो नोंथाङा माखासे बाथ्राखौ होनलांबाय नाथाय। प्लास्टिकखौ जोंनो नाङा नंगौ थारै नांगौ नङा होनबा नोंथां थारैनो। नाथाय ज प्लास्टिकआ ओ जों गाज्रि खालामाखै मानसियासो प्लास्टिकआव गाज्रि खालामदों नङा होनबा‌नों प्ला प्लासटिगाथ' जोंखौ म दर होगासिनो दं नंगौना नङा नोंथां बेदर लानायाव बा खोथाथे खोथा बुङोबा बेदर लानायाव जों हेफाजाब होदों। बा माबा मोनसे जेनेबा अखा हानायफ्राव जोंखौ प्रटेक्ट खालामदों नाथाय मानसि सो मा खालामो बेखौ जानला मोनला गारलाबायो नङा होमबा नोंथां। जगायनो थाखाय जों बानायाखैमोन नङामोन नोंथां जोंखौ हेफाजाब होनो थाखाय बानायदोंमोन। दा जों मान सुबुं माहारियासो बेखौ जानला मोनला गारलाबायो आरो नङा होनबा नोंथां। जेरै फर एक्जामपोल दै बथल नङा होनबख नोंथां दै बथलखौ जोङो लोमसै गार गासै लामा सामा बथल माबाफ्राव ड्रेनफ्राव। गारला हरसै बा बहाबा हाखरफ्राव खुइदला हरसै नङा होमबा नोंथां बाल जेराव लोंदों बेयावनो गारलाबोनोसै। दा जोङो बे बथलफोरखौ बेफोर गारा ला नङा होनबा नोंथां सानला मोनला दा जों बेफोरखौ मोनसे मोजां दास्बिनफोराव इउस खालामनाय ब्ला बेफोरथ' रिसाइकेल जाफिनजोबो नङा होनबा नोंथां बेफोर प्लास्टिकआथ' रिसाइकेल जाफिनजोबो। दा जोङो बेफोरबायदि बुस्थुफोरखौ मा खालाम जानला मोन गाैनो जों मोजां बिनावउनानै दा माबा मोनसे जायगायाव जोङो स्टर खालामनो हानाय मोनसे जायगा थानायमोनब्ला नङा हबा नोंथां। बेफोरावहाय जों दोननो हायोमोन आरो जेरै जों नोंथां नुनो मोनदों जेरै गोबां डेभेलप कान्ट्रिफोराव नंगौना नंङा नोंथां सुइजारलेण्ड ओ जापान आरो जेरै मा होनना बुंदों मा होनना बु जेरै बिदिनो बेलेग बेलेक कान्ट्रिफोर दङ आरो नोंथां जेरै इंलेण्ड नङा हबा नोंथां। इउरप काान्ट्रिफोर जेनेबा नङा होमबा इउरपियान माबा कन्टिनेन्ट जोंङ होमबा नोंथां बेफोरावबो जों नुनो मोनो माखासे मासे बुस्थुफोरखौ जेरै बिसिरनाव ओरैबायदि नोङो प्लास्टिकफोरखौ जमा खालाम आरो नोंथां जेब्ला नों इउस खालामदोंबा न'आवहाय बेखौ मा खालामो बिसोरना मेसिन थाखाजोबोमोन मोनसे नोंथां ओमफ्राय बे प्लास्टिकखौ बे मेचन सिङाव थ्रोब सोहैनांगौ आरो बथलफोर होबा माबाफोर ह होा ओमफ्राय उावाय फारसेथिं मा जायो आसिम बायदि दंखायो आरो मोनसे जेब्ला नों जेसेबां प्लास्टिक सोदों ओमफ्राय बे मा खालामो प्लास्टिकनि नों कुवानटिटिया जेसेबां सोद बेनि मोनसे काउन्ट खालामनानै अट'मेटिकलि मेसिनानो नोंनो फैसा फैसा हरो आरो केसबेक औ फैसा हरो बेबायाददि आरो दा जोङो औ। बेफोरबायदिखौ जों नुनो मोनो आरो डेभलप कान्ट्रिफ्राव होमबा जोंना एसेबो माबा जाला ओ जानला मोनला गारलाबायला मानसिफ्रा आरो जानला मोनला गारनोहोआ दस्रा जायगायाव नोङो गारनायमोन नों फाइन नांनाय औ बेबायदि दा जों बेफोरखौ नुनो आरो डेभेलप कान्टारफ्राव औ दा जोंनियावबो बेफोरबायाददिखौ जोङो लाबोनायब्ला जोंनियावबो मोजां जागौ आरो नोंथां जोंनि माखासे पलुसन जानाय नङा माने जों जेरै मराव सावलाबायो कार्बनफोर ओंखारो जोंनाव जोंनो हां लाफिनो माने जोंनो बाहायो जोंनो हां लाफिनो आरो नङा नं दा बेफोरबायदिखौ जों नुनो मोनबाय थादों आरो माने प्लास्टिकखौ बानायदोंमोन मोजां थाखाय नाथाय मानसिया खालामबाय दा बेखौ जानलाांबाय।
दा बेफोरखौ जोङो नुनो मोनदों आरो दा बेफोरखौ जोंनि गभार्नमेन्टफोरा बा जोंनि जाय सानगिरि बिथांमोन नङा होनबा बेफोरखौ सानखांनानै मोजां मोजाङाव जुदि बेफोरबायदि खालामोब्ला डेभेलप खान्थि्रिफोरनि बायदि खालामोब्ला जोंनियावबो मोजां जागौ बा पलुउसनफोरा खमायगौ नङा होमबा नोंथां आं बेखौ खौ सानो आरो नोंथां जेब्ला थां नङा होमबा जोंथ' सावरायनांगौथ' गोबां दङ नोंथां दा जोंहा माबो जाबाय नङा होनबा नोंथां? दा नोंथां नोंथां दहाय माखा सोदोबफोर नै गोजोननाय मोन
औ औ बिदिब्लालाय गोजोनथोंसै नोंथां
गोजोनथोंसै नोंथां
औ गोजोन्थों औ